औ खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा आंनि गारांखौ रोखायै खोनाहैदों ना?
औ खोनादों नोंथां।
दा गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय नोंथांनिसिम जासिग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
दा नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो होननानै सानदों।
औ नोंथां आं दा सावरायनो सान्दों बिदिनो माइ गायनायनि बागै सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां?
दा होमबा नोंथाङा माइ गायनायनि बागै जे बुंग्रोना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
दे
बिदिनो लाबोनानै बेखौ साननै बेखौ हाखराव सोमनानै साननैनि थाखाय दोननाय जायो दोननानै बेखौ साननैनि उनाव बोखांनानै। बेखौ न' फारसे न'आव दोनफैनानै बेखौ लखबनानै लाइ बिलाइ एबा थास' बिलाइजों खोबना दोननाय जायो आरोना नोंथां? बिदिनो गाजा बेरनो थाखाय दोननाय जायो दोननानै। बिदिनो जोङो जा जायगायाव खोथिया फोगोन बे जायगायाव जोङो ट्रेक्टर जों हालेवनाय जायो गोदोनि जुगाव जोङो मोसौजों आरो नांगौ। जों हालेवनो जायोमोनना? नाथाय दानि जुगावथ' जों एकदरजोंसो हालेवनाय जायो आरोना नोंथां?
औ
बिदिनो जाखिनि जों बे खोथियाखौ गाजा बेरोननायखौ दोनदों बेखौ बेखिनियाव सारनानै फोयो फोनानै बिदिनो जोङो साननै सानथामनि उनाव गोदोथ' जों हासार रासायनारि हासार होआमोन नाथाय दानि जुगाव हासार होआबो जाया आरो रोना? एसे गोलाव थाब गोलाव जाथों होननानै माने जोङो हासारखौ होनाय जायो आरो हासारखौ होनाय होना जानायनि उनाव बिदिनो गोबां मास मोनसे बा बिदिनो मास मोनसेबो लाद्राया नाथाय हासार होनायाव बिनि उनाव जों फुनानै बेखौ माइ गायनायखौ नुनो मोनो आरो ना? नोंथांमोननि जा बोरै गायो आरो बोरै फैयो इखौ एसे फोरमाय। हरनो हागोन ना नोंथाङा?
अ हागोन नोंथां थारैनो दा जोंनि जायगायावबो गोदो गोदाय गोदान आदब खायदा होननानै जों बुङोब्ला अ आं माने गोदोनिखौ बुंग्रोनोसै गोदोथ जोंनिया जोंनिया माने जेबो रोखोमनि रासायनारि मुवा बेसादफोर बाहायामोन। गोदो माने जोंनिया हालेवनाय फोरा जोंनिया नांगोलफोरजों हालेवोमोन मोसौजों हालेवोमोन। बेनिफ्राय जोंना जेबो दै सारनाय उसुबिदा गैया इनिफ्राय जेनेबा बिलोफोरखो जों थेनानै ओ दै सोयोमोन। दाबो जोंना खायफा खायफायाव बिलोजोंनो दै सोयो नाथाय गोदो माने दै सारनाय राहा गैयामोन नालाय
बिलोफोरानो जोंनिया मेेन मोन आरो दैमाफोरानो बेनिफ्रायनो जों दैखौ सोयोमोन। दा जोंनियाथ गोदान मुगा फैबाय नालाय बेनिफ्राय जोंनिया ओ स मटरजों एबा सेलफोर बानायना बा‌ ओ सेल फोरखौ जों बाहायनाय नुसै बेनिफ्राय जोंना दाथ सलार फोरबो नुसै दुब्लि बोथोरफोराव बा ओ गायसननाय बेनिफ्राय ओ सलार सलारनिफ्राय जोंनिया मोब्लिब मोननानै बेनिफ्राय जोंनिया दै बखनायखौ नुनो मोनो आरो हा सिंनिफ्राय बेनिफ्राय जोंना फोथाराव नांगौ रोखोमनि दैखौ सारनाय नुनो मोनो बेनिफ्राय जोङो दानि खौ नायबावोब्ला जोंनिया हालेवनायफोरखौ जोङो मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो नखरानो जों जोंनिया हालेवनायाव जोंनिया ओ ट्रेक्टर बाहायसै सोरबा हेन्देल ट्रेक्टर बाहायो सोरबा गिदिर ट्रेक्टर बाहायो बेबायदि दाथ हेन्देल ट्रेक्टरखौबो बारा नुलिया गिदिर ट्रेक्टरजोंनो बयखौबो जों हालेवनाय नुयो आरो दानि दिनाव दा आरो इयुनाव मा मा फैबावसै मिथिला आरो स सानसना मोनलिया दा बेनिफ्राय जोङो माइ गायनायफोरा जोंनियाा माइ गायग्रा मेसिनफोरा एसेबां मोनफैथवाखै जोंनियालागै गुबुन जायगाफोराव जोङो थो-थो-थाङोब्ला ब्ला नुनो मोनो आरो मो मेसिनफोरजों गायनाय माइफोरखौबो दा जोंनिया माइ गायनाय होनना बुङोबा बर आइजोफोरानो थाङै थाङै गायसै दुब्लि फोथाराव बेनिफ्राय ओ माइआ गायखांनाय जोब्बा हाल जां ख्रा जानोसै बिनिफ्राय ओ बिनिफ्राय आरो माइआ माइ गायखांनानै आरो दोनोब्ला बेबायदिनो देरनोसै माइया देरो देरो देरोब्ला बेयाव आरो हाग्राफोरबो रजयो हाग्राफोरखौबो जोङो फुहैबाय थानो गोनां जायो बेयाव जोंहा मानसिफोरा थांनानै फुहैबाय थानांगौ जायो आरो। बेनिफ्राय माइआ जुदि रा ओ फिथ ओम बिबार बारनानै बिनि फ्राय फिथाइ थायनानै जुदि रायोब्ला बेखौ आरो ओ बो खांनायावबो माने हानायावबो दानिया मेसिनफोर मोनफैबाय। दा जोङो हानाय होननानै बुङोब्ला सरास सनस्रायैथ जोंनि हौवाफोरा हिनजावफोरा थांनानै दुब्लि बारियाव खासि लानानै हाय हाहैयो नङा होमबा दा बेनिफ्राय दा गोदान मुगायाव जोंनिया माइ हाग्रा हाग्रा मेसिनबो ओंखारबाय बायदि रोखोमनि माइ हाग्रा मेसिनफोर दंसै दानिया दाना खायफा खायफायाथ' माइखौ हानानै थोंजोङैनो नाखानानैबो माइ दिहुनखानायबो दङ मेचिन ओरैबायदि ओ सोलायबोबाय माने जुगा आरो खायफा खायफा आरो माइखौल' हानानै दोनो जोङो ओ ओमफाय बेखौ खननानै खाथुमनो गोनां जायो बेनिफ्राय आरो। आरो जोंनिया माइ नाग्राबो ओ, गोदोनि माइ नानायखौ बुङोब्लाथ' जोंनिया दुब्लिनिफ्राय माइखौ जोङो ओ हुलाबारि बायदिजों जोङो बानानै थांनांगौ जायोमोन न' सिमहालागै सिथ्लायाव बेनिफ्राय जोंनिया सिथ्लायाबो अन अन्थाइ गोनां सिथ्ला जायोब्ला बेवहाय जोंङो माइखौ नानो हाया। हाया जायोमोन। जोंङो अनथाइ गैयि साफ साफफा खालामनांगौ जायोमोन सेथलाखौ बेनिफ्रायसो जोंङो माइ खौ ओ सेथ्लायाव दोनजोबनानै मोसौजों नायोमोन बिनिफ्राय गोदान मुगा फैनायाव जोंनिया सेथ्लायावनो ट्रेक्टरजों नायोमोन सेथ्लायावनो ट्रेक्टरखौ बेनि सायाव सलाय सलाय नायोमोन दाथ' आरो गोदान मुगा फैबाय गोदान मुगा बेयाव जोंनिया दुब्लि फोथारावनो ट्रेक्टरा थां सै बेनि उनाव बे दुब्लियावनो जोंना माइखौबो नानोसै ओरैबायदि जोंना जुग
आरो इयुनाव बिनिफ्राय मा मा ओ मैया मैया मेसिनफोर फैबावो जों आरो बुंस' हाबावला आरो जों जेब्ला औ आरोबाव जाबावगोन जेब्ला जों सम बाबेनबावगोन अब्ला आरो मा मा फैबावगोन जों मोन थि सबावला दा नोंथांमोननि जायगायावबो बेबायदि बायदि रोखोमनि ओ नुयो नामा बेबायदि गोदान गोदान आदब? खायदाजों बाहायनाय ओ मा-माइ गायनाय नुयो नामा नोंथांङाबो एसे
औ नंगौ बिदिनो नोंथांङा दानिसो जाखिनि बुं बेखिनि बाथ्राया गासैबो सैथो बिदिनो जों हिसाब बिदिनो गोदान गोदान आयदा बिदि मेसिनखौ बो जोंनि गामि जालाफेरदों आरोना नोंथां
औ औ
बिदिनो लाबोनानै गोबां खेब गायलांदों नाथाय मानसिफोरा बुंजों जे बे मेचिनजों माइ गायनाया बारा एसे मोजां जायाखै होननानै बेखौ जोंनिया लाफिनायखौ लाफिननाय जायाखै बेखौ जों माने नुनो मोन्दों आरोना नोंथां
अ नोंथांमोननि जायगायाव होमबा मेसिनजों माइ गायनाया फैदोंमोनानो गारिया होमबा
औ फैदोंमोन बिदिनो गोबां बिदिनो बिनि खोथिया फोनायनि आदबाबो गोबां बेलेग आरोना नोंथांनि बिदिनो बिनो जों जा जेरै फोथाराव फैयो बिदिनो फोथाराव फैयो नाथाय बे फोथारनि सायाव प्लास्टिक बनांगौ बे प्लास्टिक बे सायावसो इसे इसे हा होनोनानै माने जाखिनि जोंङो खोथियाखौ बोरै फोयो बिदिनो सेम फोनानै फोनाय जायो आरोना नोंथां
बुजियै बुजिबाय नोंथां अब्ला बेनिफ्राय खोथियाखौ दलब दरलब बोखांनोसै बिनिफ्राय मेचिनाव बहायनोसै बिनिफ्राय गायनोसै आरो ना नोंथां मेचिनजों अ थारैनो थारैनो
मानसिफोरजों जाबायदि खोथिया
औ औ औ औ जोंनिया फुनाया आरो फुनांगौ बेनिफ्राय दास्रिबावनांगौ हाखौ
औ औ ओहो गैलानो थां बिदिनो जाखिनि जोंङो बिदिनो प्लास्टिकनि सायावनो बिदिनो जाखिनि जखा माने मेसिंजों जाखिनि जखा नांगौ बिदिनो जों हासयो हासनानै बिदिनो मिसिंङाव दाइरेक्ट दडाइरेक्ट सोनानै होखाबा गाव गावनो माने गायलांनो जालांखायो आरोना नोंथां बिदिखौ माने जों नुनो मोनदों आरो औ
बेनिफ्राय नोंथां माइ हानाय मेसिनफोराबो दंङ नामा नोंथां
औ बिदिनो माइ हानायमिसिंङाबो जोंनि जायगायावनो दं नोंथां
दा नोंथांमोननि जायगायावबो माइ हानाय मेसिनजों माइखौ हायोना मानसिफोरा ना बांसिनानो बांसिनानो ओ मानसि
बिदिनो औ बिदिनो जोंनि जा माइ हानायाबो बिदिनो मिसिंआबो हायो जोंनि बर' सुबुंफोराबो हायो नाथाय बिदिनो गोदो हायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो बर' सुबुंखौ बांसिन माइ हानायखौ नुनो मोनला आरो बिदिनो जोंनि गोबां गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै जोंनियाव माइ हानायखौ जों नुनो मोनसै आरोना नोंथां
औ औ दा अब्लाथ' जोंनि बुंनो दा अब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबां बायदि बायदि खामानियाव मुखुब जाबाय नङा होमबा माइ हानायावबो जुदि जों गोंनि बर' फोरखौ नुलाबा गुबुन जायगानि सुबुंफोरखौसो जों मावफै नुसैबा अब्ला जों बेयाव बुंनो हायो जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबां बायदि रोखोमनि खामानिफोराव मुखुब जाबाय आरो नोंथां न'
औ नंगौ नोंथां।
औ। दा नोंथां बिदिब्ला नोंथांनिफ्राय बायदि रोखोमनि बोरखोथाफोर मोनथिनानै गोजोननाय मोनो। मोनबाय दा जोंना समाबो जाहैबाय जों उनाव लोगो मोनलायसिगोन नोंथां गोजोन
औ गोजोन्थों नोंथां।
देह